हेल' मा मा खालामदों
नै ओरैनो दङ
जाखांबाय?
जाखांबाय।
मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियाथ' नारजिसोमोन नारजिजों अमाजों
बाह
ओम नोंसालाय माथ
जोंना माबासो थाद थादुन आ खोनाबाय
औ खोनादों दे
थारुन ओंख्रि मोनजाफेराखै नामा
साम' ओंख्रिआथ' मोनजायो गोथावआनो साम' ओंख्रिया
थारुन ओंख्रिखौ होनदां।
माखौ
थादुन
ए थादुनखौ मोनजायो मोनजाबाय औ मोनजाबाय मोनजाबाय
उम
थादुनखौ माजों जानांगौ
थादुना ना दाउजोंबो गोथाव जायो। अमाजोंबो गोथाव जायो नाजोंबो जायो।
औ लावस लकेल दाउ लकेल दाउजों गोथावसिन जायोलै ना थादुना औ। औ लकेल दाउजों बरिया जायो।
बरिया दा।
जोङो दाउला बा दाउला खासि दाउला खासिजों जानांगौ नङा होमबा। दाउला खासिजों जायोब्ला बरिया आरो दाउला खासिजों सबाइजों जायोब्लाथ' साबद्रायबायसो
सबाइजों दाउ सबाइजों दावजोंबो गोथाव जायो। उम।
आं माने दाउला खासिजों बिरात गोथावसिन मोनो आरो आरो बयबो दाउला खासिखौ माने सबाइजों बिराद गोथाव। गोथाव मोनो आरो। थारुनजोंबोथ' बरियाखा बुंनांखाया आरो थारुन ओंख्रि सङोब्लाबो थारुन फिथरा थारुन फिथरखौ मोनजाफानाय मोनजाफानाय जानांगौलै ना।
औ जायो जानांगौ औ दादु एसे फिथर फिथर दोननांगौ।
नों आबर सादुनखौ मोस थावसिन मोनो ना दावमासारखौ ना।
दाथ' दाथ' गिबि हिसाबै आबरफ्रानो जा जाग्रोनांगौ जाहैयो नङा होमबा।
आ औ आबरखौ मो
औ दा गिबि मोनजायिसाबै जा जानाय हिसाबै गोथावखौनो बुंनांसिगोन।
औ औ जाजेननायाव गोथाव जाखाया। जाजेननायाव गोथावसिन जाखायो उनाव जाया जाबाय थायोब्लासो। जाबाय जाबाय थायोब्लासो। आंगायनाय मोननो नङा होमबा? ओम। बिराद थास' थारुन ओंखारगासिनो दा बाजारफ्राव। बाजाराव बिराद दाम लायो थारुना दा केजियाव। केजिव बिदिनो पन्सास साथि थाखा गाहाम आसि थाखा गाहाम थाङो दा केजियावव। बाजाराव ओंखार गोदान ना? दामा बिराद दाम जायो।
नों जाफेरबाय देग्लाय जाजेनाखै दाबो थारुन?
जाबाय दिनै फार्स्ट।
नोंगौ माजों जाखो?
नाजोंसो जादों।
नाजों थारुन जों?
ओ।
मा नामोनब्रा?
ओ‌ माबासो नास्राय। बाला बाथिया आरो।
नास्रायखौथ' बुंनांखाला। बरियाखा नास्रायफ्रा गोदैलायलायो। उ आरो बालाबाथियाखौथ' बुंनांखाया बालाबाथि नायाबोथ' बरियाखा आरो फोराननानै जाबाथ' बुंसिनबावनांला
ओ फोराननानै जाबाथाय गोथाव जायो।
ओम नाफाम देलायलायनाय मोनो ना मोना नाखौलाय?
मोनो मोनो नै जोंनाव दा फुरा ना मोनो
नाफाम देनानै दोनो नामा नोंस्रलाय?
जोंहा नाफाम देया ओरैनो फोरनानै दोनो
ए ओम नाफामखौ जोंहा देयोमोन ना मोनोब्ला ना बुरजा मोनोब्ला बा देग्लाय बोरै जागोन देनाय जायोना जाया माने नाफामाबो बिराद गोथाव जायो नाफामबाथ' नों फामफ्राबो मोदोमलायो। दायो नोङो माने एक किल'मिटार गोजान मोदोम हैलायखायो नाफामफ्रा हाब उमुगमना नाफाम संदोंलै होननानै।
औ औ बर'नि हनबाथाय ना खालामथारसै खाजाफ्रा सोलादो गोदोनि जुगाव गोदोनियावसो गोदोसोया नाफाम देसोगारोमोन औवा हासुङाव दोनलायलायो।
ओम गोदो गोदो माने नाफाम नाफोरखौ गोबां मोनोमोन नालाय माने जेरावखि जाया मोनोमोन नालाय दा नाफ्राबो खमायलांबायना
औ नाफाव खमायबाय औ दानि मानसि गोदान गोदानफोरखौ मोनथिगोन ना मोनथिबावाथाय? औवा हासुंफ्राव दोननायखौ औवा हासुंफ्राव मारै दोनोमोन बेफोरखौ
उम उम आजिखालि औवा हासुङावबो दोननांला बयाम यावसो दोनसै ना‌ आजिखालि खिन्थु औवा हासुङाव दोननाय थावसिन जायो नङा
औ गोथावसिन जायो।
जोङो नाफाम देनांगौ देनाय होनोब्ला जोङो नाखौ मोजां सुग्रोदो सुनानै उनाव जों नाखौ फोरानदो नाखौ फोराननानै जोङो एसे थिगसो फोराननानै उवालाव बा बाहाबा देसो देसो देदो एसे देनानै मा खालामदो ओमफ्राय बै जोङो थास' थास' माबाया देन्थाया बेखौबो होफानांगौ आरो देफानांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामदो।
औ।
औवा हासुं दानखादो औवा हासुङा जाहैबाय जों बा बै फर'से मोनसे होथेनाय आरो मोन मोनसे होथेनाय गैयै बेयाव जोङो मा खालामदो हासुंखौ मोजाङै सुखानांगौ आरो सिंखौ मोजाङै सुहरनांगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव सुनानै जोङो नाफामखौ सोनानै दोनदो सोनानै दोनोबा जों माने बरटिक सोथार नाङा आरोना एसे खंख्ला दोननांगौ बिनि उनाव जोङो मा खालामदो मोखांखौ मोजाङै खाथेनांगौ आरो प्लाटिक जि जों खाथेनानै
औ।
जेब्लानाखि जोङो गावनि गाव सायाव गावनि गावनि सायाव आरो। दोननाया सोरबा मास मोनसे सोरबा मास मोननै सोरबा गोबाव सम दोनो बेसोनो गोबाव दोनो एसेनो मोदोमनाया बारासिन जायो आरो खिन्थु जेसेबांनो थाब जाग्रोयो एसेनो मोदोमनाया खम जायो ओंखायनो जोङो मोदोमनाय बारा मोननायनि थाखाय जोङो गोबाव सम दोननो हायोब्ला मोजां। बेनि उनाव जोङो एरननानै संदो एवदो बाथोन एवदो दो जादो बरियासै आरो होनबाथाय बुंनांखाला नोङो मोदोमलायखाबाय आरो।
समावनो आङो औ गोथावमोनो ओंख्रि नांलायलायबावासै आंनो नाफाम
नाफामफोरखौ माने जोङो जेखि ओंख्रि सङा मानो बेयावबो एसे एसे होला जायो होलायोब्ला माने मोदोमसिनो आरो जानो
ए ओमफ्राय थास' बिसंफ्रावबो जाजायो ना जों नाखौ होनानै जाब्ला बोरै जागोनथाय थास' आथिं गैया होमब्ला बे थास'निनो माबाया बेफोराव होना हरनांगौ गोथाव जायो होमब्ला
आजिखालि मोनथिला दानि गथ'फोरा ना नाफामा मा जिनिस नाफामखौ बोरै खालामो उम-उम बेफोरखौ मिथिला सोङोब्ला आरो बेखौलाय मा बुंनो दानि गथ'फ्रा नोङो ओ गोदोनि समनि जोङो थावख्रिया माखौ होनो बेखौ मिथिला माने गोबां बुस्थुखौनो मोनथिखाला आरो नुखाला सुखेना मा होनो सुकेनखौ मिथि नागिरबावला सोरबा सोरबा रयनाया माखौ होनो बेखौ मिथिनो नागिरला सान्दांगाफोरखौबो दा बयनो मिथिनाय नंला सान्द्रिफोरखौबो
फुला फुलाफोरबो बेखौबा मा बुङो
बाहायनायफोराबो खमसै नालाय ओंखायनो मोनथिला मारा मोसौजों मावो माबोरै मारा होयो बेखौनो मोनथिबावनाय नंला उम हालएवनायखौथ' नोङो मार होखादों आजिखालि नोङो हालएवनोबो रोंखाला नों
ए
माखौ नांगाल होनो माखौ जुंगाल होनो माखौ फाल होनो माखौ ओ मा होनो मै होनो बे बेफोरखौनो मोनथिखानाय नंला दानि जुगनि मानसिफ्रा
बाबसनियानो
माने जों हालौनायानो गासिबो ट्रेक्टरजों हालौ गासैबो जेखि हालुवा मानो मैफोरखौनो होबावला
उम होनब्लाथ' होनलाथ' बयबो होला
बेफोरखौ नुवाबालाय नोङो बोरैथो मोनथिबावल नङा वार्ल्डखौबो मिथिबावनाय नङा दा बावैनो हो वालआ मा जिनिस गायहे गायहेना मा जिनिस बेखौ मोनथिबाव नंला मानो मानो होनबा नोङो माइ सौव्ला नोङो मेचिनजोंसो सौसै ओ ओंखायनो बेब'हार खालामनायफ्रा बाहायनायफ्रा गैला नालाय दानि गथ'फ्राबो नुला बाहायनाय गैला नालाय ओंखायनो मोनथिनो नागिरला आरो दानि मानसिफोरा गथ'फोरा गोबां दं बिदिनो माने मोनसे सोङोब्ला माखौ मा होनो सोंब्ला जिनिस होनानै सोंग्रा सोंफिनग्रासो गोबां दङ आरो मोनथिला माने गोमालांजोबबाय आरो जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि आगजुफोरा गोमालांनो हमबाय माराफोरखौबोथ' नोङो आजिखालि
टेक्टरसो होयो मोसौजोंसो होला
मोसुरजों होखाला आरो सोर होबावनो हो मोसौजों मारा होयोब्ला नोङो थिन घन्टा नांगौ हो मारा मोनसे गाहोनो थाखाय थिन सारि तिन सारि घन्टा नांगौ ओमफ्राय नोङो ओ सय बिगानि हा खौ नोङो ट्रेक्टर जों होयोब्ला एक घन्टाजोंनो फोजोबनो हायो हबा बिसिबां हा खास फाताल फाराग ओंखायनो ओंखायनो मानि जोङो थाब हानायखौ नायसोना बयबो। जों मानि दानि जुगनि मानसिफ्रा नोङो आराम आराम थानो लुबैयो ना? बांद्राय मानि खस्थ' खालामनायखौ ओ बाबाय ओंखायनो जोङो जेसेनो आराम एसेनो जों बेखौ माबायो आरो मावो मानसिफोरा नांगौबा थाखा फैसायानो थांथों खरसायानो जाथों अब्लाबो जोंनो आराम खौल' नांगौ बेबायदि
औ अ दे आदा दे। ओमफ्राय उन्दुबाय ना ना?
उन्दुबायानो जाखां लोंखां नै हाबबाय रुमाव हाबबाय।
उम दसेखिनि टाइम लानायनि थाखाय।
औ दे दे जाबाय दे जाबाय। हामबाय दे।